अ मा खालामदों नोंथाङा?
आं जिरायनानै दं नोंथाङालाय?
अ आंबो दङ ओरैनो। नोंथाङा रायलायनो थाखाय सम होनो हागोनना?
औ हागोन जों आं ओरैनो दङ रायलायजागोन।
अ जोङो दायो बरफोरनि गाननाय जोमनायनि बागै रायलायजागोन नामा?
औ रायलाय जागोन।
औ
उम बर'फोरनि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला ओ उ आइजोफोरा दखना फास्रा ओ आरो हौवाफोरा बा सेंग्राफोरा जोंङो नुनो मोनो गामसा बेफोरबायदिनि ग स्ला आरनाइ बेफोरखौ नुनो मोन। दा बेफोरबायदिखौ बाहायनायनि गेजेरजों जों जोंनि माखासे हारिमुखौ हमथानानै लाखिदों लोगो जे जोङो नुनो मोनदों दि बेफोरबायदि ओ दखना गाम सा बेफोरबायदिया बाहायनाया आथिखालाव ओ लासै लासैनो खमायबोदों। दा बेफोरखौ ओ गुबुन गुबुन जाहोन बेफोरनि थानो हागौ दा बेफोरनि सोमोन्दै सावरायनो थाङोबा जोबोद बुरजा जागोन थेवब्लाबो बेफोरनि गेजेराव मोननैसोआ जादों सुबुङा नोगोर ओनसोलाव थानानै नोगोरमा नोगोर नोगोरमायाव थानानै गुबुन हारिजों गावखौ गोरोब होनो नाजानाय आरो फारसेथिं जाहैदों ओ बेफोरबायदि ओ दख'ना बा दख'ना गाननाय गोलोम बोथोर बा माबायाव दख'ना गानबाथाय जोबोर गरम मोननाय बा गरमनाय आरो गुबुन फारसे जादों आरो गाव दानानै गाननाय दख'ना बा फास्रायाव जोबोर सम लायो। बेनि थाखायबो बो जानो हागौ।
ओ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों आरो बिनि अनगायैबो गोबां फिसा फिसौ जाहोनफोर थानो हागौ जेरै जोङो जोंनि दोरोङारि। गाननाय जोमनायखौ ओ माने जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनायावहाय गोबां ओ रांबो रांनिबो गोनांथि जायो। मानो होनबा जोङो बेखौहाय खम बेसेनाव मोननो थाङा।
उम उम।
आरो बेनिफ्राय गुबुननि गाननाय जोमनाय
हेलौ।
गुबुन गुबुन गाननाय जोमनायावहाय जोङो जोबोद खम बेसेनावनो बेफोरखौ आरो ओ खम समाव नो मोननो थाङो।
औ नों
बेनिखायनो जोङो जोंनि गाननाय जोमनायनि अनगायैबो गुबुन गाननाय जोमनायखौबो गाननो गोनां जायो।
दा बेफोरखौ ओ माखास से ओ बेफोरो समजों लोगोसे जोंनि आ हारिनि गेजेराव सोलायबोदों बा ओ सोलायनांगौ जादों बेफोरो ओ जेखियानो जायाथों मानो दा ओ मोनसे समाव जोंनि हारियाव बा जोंनि आइजोफोरा बा जोंनि ओ सुबुंफोरा गाव गाननाय जोमनाय एबा गावनि थाखाय गोनां जानाय गाननाय जोमनायनि जि जि जोम बेखौ गावनो हारसिंनो दानानै लायोमोन बा दानानै गानोमोन। नाथाय बेफोरो जोंनि गेजेराव ओ गैया जाबोदों सानफा एफा ओ बायनानै गाननाया बे सोलिबोदों। जानो हागौ ओ गोदो बै ओ जि जिफोरखौ ओ दानो थाखाय बेनिफ्राय खुन्दुं दिहुननो थाखाय जोङो ओ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै खुननिफ खुननिफ्राय बेफोरबायदिनो एम्फौ फिसिनानै एम्फौनिफ्राय फिथोब दिहुना फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिुहुनना बेफोरखौ जि दानानै गानोमोन। बेफोरबायदिनो ओ माखासे समायहोनो थाखाय गाबफोरखौबो गायोमोन। दा बे लासै लासैनो जोंनि समाजनिफ्राय बा जोंनि हारिनिफ्राय गोमालांदों। दा बेफोरखौ जोङो बोखांफिननानै लायोबा जोंनि थाखायनो मोजां जागोनखौ आं सानो।
मानो होनबा ओ जोंहा लासै लासै जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाया ओ खमायबोगासिनो थादों आरो ओ इयुन जोलैनि थाखाय माने बेफोरो मोनसे ओ जेंना सोमजिहोनो हागौ आरो गावनि गाननाय जोमनाय दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ ओ गारनानै गुबुन गाननाय जोमनाय खौल' जुदि आजावबाय थायोबा
ओ नोंथाङा हेलौ औ ओ बर'नि दोरोङारि ओ गाननाय जोमनायाव ओ गाननाय जोमनायखौ दानो थाखाय गाब गानायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा? खुन्दुङाव गाब गानायनि सोमोन्दै।
नोंगौ बर'फोरा ओ गोदो गोदाय ओ गाव गावनो गाब गानानै गानोमोन। जेरैहाय
हेलौ।
हेलौ खोनादोंं ना?
औ खोनादों। हेलौ।
हेलौ।
खोनादों ना?
औ। नोंथाङा बुंलाय।
औ माने ओ बर'फोरा गाब गानाय होनोबा जोङो ओ बुंनो हागोन। जेरैहाय ओ बर'फ्रा खुुन ओ खुननिफ्राय खुन्दुं दिुहुननानै ओ खुन्दुं लुनाय थावख्रिजों खुन्दुं लुनानै बेखौ खुन्दुं ओ ओ बाहायनानै बेखौ खौ बेनिफ्राय मिथिंगानिफ्राय मोननाय। जेरैहाय ओ माखासे ओ बिफांनि बिगुर, बिलाइ, रोदा बेफोरखौ बाहायनानै ओ गोजा, गोमो, गोथां बेफोरबायदि गाब होयो। दा बेफोरखौ गाबखौ गोरोबहोनानै माखासे जिफोरखौ दानाय बर'आइजोफोरा गावसोरनि गाननाय दखना फास्रा बेफोरखौ समायहोनायजों लोगोसे आ आ सुबुंनि गोसोखौ बोहोनाय बा सुबुंनि नोजोरखौ बोनो हानाय मोनसे गोहोआ बर' सिख्लाफोरनाव बा बर' आइजोफोरनाव दंमोन। हेलौ।
औ नंगौ
खोनादों आरो बे बेजों लोगोसे माखासे आगर आखाइफोरखौ खौबो जों बरनि गेजेराव नुनो मोनो बे आगर अखाइनि सोमोन्दै मोननैसो मुं नोंथाङा मखना होनो हागोन नामा
जोंनि दोरोंङारि आगरफोरा जाहैबाय ओ मिथिंगानिफ्राय मिथिंगानि महरफोरनिफ्राय लाजानाय जेरै हाजो आगर ओ हाजो आगर दिंखिया बिलाइ दिंखिया आगर फारौ मेगन आरो आरो बिदिनो दं दाउथु गद मकरदमा आगर आरो गोबां दंङ गोबां आगरफोरनि सोमोन्दै जों दायो
दा बैफोर बैफोर आगरफोरा जों दा बैफोर आगरफोरा जोंनि समाजाव माने सानफा एफा जोंनि हारिनिफ्राय सानफा एफा गोमालांगासिनो दं दा बेफोरखौ जोंङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय माबायदि राहा लामाखौ लानो हागोन एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नंगौ जोंङो बेफोरखौहाय लिरनानै दोनलांनांगोन आरो माखासे ओ फोरोंनो थाखाय बेफोरबायदिनो दारिमिनफोर जोंङो ओ बहायनांगोन माने बानायनांगोन ओमफ्राय बे दारिमिनाव जोंङो लाइमोन जोलैफोर जायफोरा दा ओरैनो दंङ ओरैनो थानाय लाइमोनफोरखौ जोंङो बेवहाय सोलोंथाइ होनो हागोन
नोंथांङा बुंदों दारिमिन फसंनांगोन बर हारि बरफोरनि गेजेराव माखासे दखना फास्रा दिहुनन्नो थाखाय माखासे दारिमिनखौ दासान्दि बाहायखायोआनो दा बै दारिमिनफोराव बर'नि जि गुबै आगर बेखौ जाहाथे बरनि जि दखना फास्राफोराव आगर मरै बाहायोबा दायो बेनिस बेबायदि दायोबा बा बिदि बायदि बाहायोबा जोंनि आगरफोरा थाबाय थागोन बा गोमालांनाय नंङा बेखौ जों रैखा खालामनो हागोन होननानै सानो आरोोना नोंथाङा दा बे मोनसे मोजां आइदि माबा मा होनयो राहा लामा दिन्थिदों नोंथाङा बेजोंनो बेजों लोगोसे जोंङो बेखौबो लानो हायो बरफ्रा बरफ बर इयुन जोलैफ फरायसा फरायसालिमायाव थांनायजों लोगोसे गावनि नखरावनो आगर आखाइ सोलोंनाय बेखौ लानो हायो सानफ्रोमबो फरायसालियावथ' थानङा स ओ हपथायाव खनसे रबिबार फैयो बे रबिबारखालि ओ दसे सम आगर आखाइनि थाखाय बा गावनि हारिमुखौ सोलोंनायनि थाखाय सम होयोबा आं सानो बर'नि आगर आखाइाया बर बा बरनि दानाय लुनाय खान्थिया बर' हारिनिफ्राय गोमालांनाय नंङा होननानै आं सानो आरो
नो बुंदों
नाथाय
औ दा बैफोरो बैफोरखौ औ दे नों नोंथांङा बुंग्रोलै नोंथाङा बुंग्रो
नाथाय आथिखालाव बेफोरखौ सोलोंहोनायनि ओ समफोरखौ मानसिफोरा बारा बेसेन होआ
औ बेजों लोगोसे जों बेखौबो बुंनो हायोदि बरफ्रा माने बाहायनायखौ बांबोनांगोन जाहाथे सुबुङा बाहायनाया बांबोबासो दारिमिनफोराव प्रडाक्सना बांसिन जागोन जुदि बाहायनाया खम बिबांनि जायोबा प्रडाक्सना खम बिबांनि जागोन जेसेबांनो प्रडाक्सना बांसिन जागोन एसेबांनो जोंनियाव बै दारिमिनफोरनिफ्राय ओंखारनाय माबाफोरा आगर आखाइफोरा बांसिन जागोन बेफोरबायदिनो दाग्रा लुग्राफोराबो गोसो दुंखांगोन
औ नंगौ नाथाय औ नंगौ आथिखाालाव ना नाथाय जोंनि दोरोंङारि आगरफोरनि अनगायैबो गोबां आगरफोरनि महर होनायखौ जों नुनो मोनो बेफोरो जाहैबाय जोंनि दानि आ ग्लबलायजेसन
औ मुलुगनांनि गोहोम मुलुगनांनि गोहोम
बुहोमाव जों बेफोरखौ मोननो हायो
औ
नोंथाङा
ओ आंनि सोमोन्दै आं आंबो बेखौनो होनो दे मुलुगनानायनि गोहोमाव जोंनि गुबुन गुबुन हारिमुवा बा गुबुन गुबुन ओ हारिमुनि आयदाफोरा जेरैबायदि सोलायबोदों गोदोनिफ्राय दासिम सोलायबोदों बेफोरबायदिनो जोंनि दानाय लुनाय आयदायावबो मुलुग आं गोहोम गोलैदों आरो जोंनि ओ समाजाव बा जोंनि हारिमुआव गोहोम गोलैनायखौ जों नुनो मोनो
औ नंगौ
हेल' हेल' औ दा बे समाव जोंना मा जाबाय
औ
औ औ औ नों थांजों आगर आखाइनि सोमोन्दै रायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय औ गोजोननाय औ गोजोननाय